खुलुमबाय नोंथां
औ मोनाबिलि समनि गोजोन हामलायनाय जासिहरनाय थाग्रोनाय जाबाय नोंथांसिम।
औ नोंथां।
औ दा जों- नोंथांजों आं मोनसे गोनां खोथा सावरायनो होननासो फैनाय जादों सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
औ-औ दा नोंथां सावरायनो लानाय आयदायानो जाहैबाय जोंना ओ संनाय खावनाय खावनायनि ओ फारसे नों थाङा मा मोनथिगौ आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन ना? दा संनाय हावनायनि जानाय लोंनायनि बागै औ
औ।
औ औ।
संनाय खावनाय बुङोबाथ' जोंनि बर'फोरनि ओंख्रियानो जाहैबाय अनलाजों दाउ सबाइजों साम' आरो नारजिजों अ अमा बे दर बिफोरनो बांसिन आरोना। बर'फोरनि ओंख्रिया आरो थास'जों ना
औ।
औ बेफोरनो आरोना बर'फ फोरनि ओंख्रियाथ' गिबियावनो जोङो ओंख्रि औ ओंख्रिखौ बोर रै सङो होनना बुङोब्ला
औ।
औ। औ नोंथां गिबियावनो जोङो ओंख्रिखौ औ खोनादों नोंथां। औ बिदिब्ला आङो फारियै बुंलांनोसै नोंथां।
औ।
औ जोङो औ अनलाजों दाउखौ बोरै सङो होनोब्ला जोङो गिबियावनो अनला ओंख ओंख्रि संनो थाखाय जोङो अन गुन ग्रोनांगोन ना बिनि थाख खाय जोङो जाखिनि नांगौ माइरंखौ स दैज जों सोंग्रोननानै लानाय ज जायो आरो ना। बिनि उनाव जोङो बिखौ दिंखि बा उलार, थफसि बेफोराव देनानै लानाय जायो आरो गुन्दै जानो थाखाय।
जायो औ।
औ बेनि उनाव जोङो। बिखौ सामब्राम गुफुर बा बानलु हायजें होनानै देग्रोनानै लानाय जायो अनगुन्दै बानायनानै बिनि उनाव जोङो जा दावजों संगोनब्ला जोङो। गिबियावनो दा जों एवफ्रामग्रोनानै लाबाय जा मस्ला मस्ला मसलि नांगौ जोङो दाउआवनो होफाबाय आरो बिनि उनाव जोङो दै होनानै जों बेवहाय जेब्लानोखि दैया गोदौगोन अब्लाना जोङो बै अनला देनानै लानाय गुन्दैखौ जोङो बेयावहाय आखाइजों एसे एसे सारस्रोनानै होगोन आरो ना अब्लाना जोङो बिखौ दसे सम नेनायनि उनावनो जेब्लानोखि बे ओंख्रिया गथा जायो अब्लानो जों बिखौ खौ जानो हानाय जानानै फैयो आरो अनला ओंख्रिया
नंगौ‌। सैथो थारैनो औ दा नोंथाङा आंनो ओ सबाय एबा खारदै ओंख्रिखौ माबादि संनाय जायो नोंथाङाव फोरमायनो हागोन ना खारदै ओंख्रिखौ जों माबोरै संनाय जायो।
सबाय ओंख्रिखौ।
औ औ सबाय आरो खारदै।
औ गिबियावनोथ' जोङो खारदै बुङोब्ला जोङो मैगं थाइगं खानथि नानै संनाय जायो आरो ना जों जेरैनिखि मैगं हाग हाग्रायाव मोनो जोंनि जोङो बांसिनानो गिबियाव मा जाय बुङोब्ला सजनाखौबो होयो जोङो। सजना आल लाउ बिजौ आरो जबा फुलनि बिजौखौबो जों होनाय जायो जाहा बे ओंख्रिया फिस्ला जायो आरो ना? बोखौबो होयो आरो गोबां मैगं थाइगं दङ बे गोथां गो गोथां मैगंखौ जोङो होनाय जायो आरो ना। लाबोनानै जोङो गिबियावनो बिखौ हानानै सुग्रोनानै लागोन। बिनि उनाव जोङो बिखौ एसे एवस्रोनानै लागोन आरो। बिनि उनाव जोङो बेवहाय दै होग होगोन दै होनायनि उनाव जोङो बेयाव बेहाय रुइनायनि थाखाय खारैखौ होनाय जायो आरो ना।
नंगौ
औ खारै होननानै जोङो बि खौ दसे गोबाब ओ थामजि मिनिटसो खोब नानै दोननायनि उनाव बियो मोननानै फैयो आरो खारदै ओंख्रियाबो।
औ नंगौ थारैनो सैथो।
औ जोङो सबाइ ओंख्रि बुङोब्लाथ' जोङो सबाइखौ गिबियावनो एवस्रोनानै लानाय जायो आरो बि बिनि उनाव जोङो बेखौ गेब्ले होनाय जायो। औ गेब्ले होनायनि उनाव बि खौबो एखे रो रोखोमैनो जोङो दैजों गिबियावनो रुग्रोनानै लागोन। आरो बेखौ रुइनो थाखाय जोङो खारै एसे होनानै होगोन। आरो जेब्लानोखि औ खारै होब्लासो बियो थाबनो रुइ गोनना बेनि थाखायनो बिदि बुंनाय जायो आरो।
औ नंगौ
औ बेहाय जोङो दावब' औ दाउफोर होयोब्ला जों एवफ्रामना लाना होनानै बिखौ होनानै हो होनल्बानो दसे थाबानो बि बो मोननानै फैयो आरो
औ औ नंगौ सैथो दा नोंथाङा जा जोंनि बर' हारिनि ओंख्रि ओ हाबायाव मा ओंख्रिखौ जोङो नांथारगौ होननानै ओ नांथारगौ जायो जोंनो बर' हारिनि हाबा एबा गोथार जुलियाव
बर' एबा जोंनि गोथ गोथार जुलियाव नांगौ जायो बुङोब्ला जोंनि ओंख्रियानो जाबाय बियो अनला ओंख ख्रि आरो अनला ओंख्रिखौ जोंनो नांथारगौ जायो औ बेखौ हाथा खुरनायबो बुंनाय जायो आरो नों नोंथां औ औ बिनि गेजेरावनो नोंथांनावबो आङो मोननैसो सोंथि सोंनो सानदों सोंजागोन ना नों
औ औ थारैनो सोंजागोन
हारि होनोब्लाथ' जोङो गोबां एम्फौ एनला बो जायो होननानै मिथियो बर' सु सुबुंफोरखौ जोङो मा मा एम एम्फौखौ जानाय जायो एसे नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन ना
औ थारैनो दा जोंहा जोंहा एम्फौ एनला एबा ओ जा जिब जुनार बेफोरनिखौ जानानै जोंहा ओ बिबांनि देहानि मोजां जोंहा नांगौ बिबांनि भिटामिनस एबा प्रटिन्सखौ जों नुनो मोननायखौ जों नुनो मोनो दा बे रोखोमैनो जोङो जानाय लोंनाय एबा दा हाग्रानिफ्राय मोननाय एम म्फौ बबेबा बेफोरखौ नोंथाङा सोंदों जेल्ला बुंनोसे जों बायदि रोखोम जोङो हाग्रानिफ्राय हमनानै ला लाबोनाय एम्फौ एनलाखौ जों जानाय नुनो मोनो जेरैहाय। ना खांख्राइ ना खांख्राइ। ओ बिथिं दङ ओ एम्बु।
औ नोंथां।
बुंनो थाङोब्ला जोंहा साम नांगौ रोखोमनि जोंहा ओ थाखाय नांगौ जानाय जामुं जाय जामुखौ जायोब्ला मेगन मोननायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा थिग बे ले- बेनिखायनो जोंहा दङ जेरै खांख्राइ जायखौ जोङो खोनायो ओ केन्सार बेरामनि थाखाय मोजां होननानै जों खोनानो मोनदों बेनिखायनो जों खांख्राइखौ जानाय जायो ओ थिग बेबादिनो जोङो बायदि बायदि रोखोमनि एम्फौफोर जों।